नोंथां।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रि दङ'ना?
अ नोंथां आं फ्रियैनो दङ' दे।
अ नोंथांजों आं फंनैसो हारिमुनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावरायजागोनना?
औ नोंथां उम ओ सावराय जागोन दे।
उम नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैसागु हारिमुखौ माबोरै फालिनाय जायो?
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो बैसागु होनब्लाथाय ओ बैसागुआव मोसौ बैसागु बिदि मानसि बैसागु थायोना। गोदोनि दिनावसो अमानि बैसागु बेफोरबायदि थायोमोन दाथ' बेफोरखौ नुनो मोनला नालाय जों बारा मोजाङै मिथिला थेवबो आङो जिखिनि मिथियो बिखिनिखौ बुंनोसै नोंथांनि सिगाङाव। जोंनिया बैसागु होनोब्लाथ' बैसागु जायैनि खानसे सिगाङावनोहाय मोसौ थुखैनाय थायोना बैसागुआवहाय। मोसौ थुखै नाया बा जों मोसौ थ' ओरैनो दैजोंल' थुखैया नालाय बेयाव ओ माखासे ओ बेसादनिबो गोनांथि जायो बेनिखायनो बे बेसादाव होनाय बेसादफोरा ओ देग्लि-देग्लिगुथि बिदिनो ओमफ्राय थाराय, फान्थाव, हालदै बेफोरबायदि होनायखौ नुनो मोनो। ओ बिनि उनाव ओ जोंना ओ पानेलाव बेफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय खायसे खायसे सुबुंफोरा मोसौखौहाय गु उन नाव लांनानैबो माबाहैैयो माने थुखैहैयो आरो
गुबुनाव लांनानैबो थुखैहैयो ओमफ्राय बिदिनो दैमाफोराव लांनानै थुखै यो गामियावबो जेनबा न'फोरावबो दुब्लिफोराव बा उम गावनि न'आवनो ओ दै लांनानैहाय थुखैहैयो आरो बिदिनो ओमफाय नोंथाङा ओम बै मोसौ थुखैनायाव ओ मेथाइ ओ जोंनि बर'नि खुगा मेथाइ दोङ नालाय ओ बेखौ मोन्थियो नामा? हेलौ नोंथां
अ नोंथां बेखौथ' आं बारा गोसोआव गैया
औ अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ मोनथिया अब्ला
नोंथाङा फोरमाय नो हागोन नामा बे मोसौ थुखैनायनि सल'नि बागै
आंबो बारा एसां मोनथिया नोंथां ओ बेनि बागै आंथ' ओरैनो खोनाबाय थायो जोंनि गोदोनि आबै आबौमोनहा बुंबाय होननानै ओ बिदिनो लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि ओ जोंहानि मोसौआ एरबाय था होननाय खोनायो आरो बेखिनिखौल' खोनायो माने मोसौ थुखैनायाव जोङोहाय माब्लाबा समाव थाफानाय जाब्लाथाय बे मेथाइखौ खोनायो आरो बुंनायखौ आंबो बारा एस बां मोनथिया बेनिखायनो आङो बेखिनिखौनो नोंथांनि सियाव बुंबाय आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागु फोरबोखौ बैसागु दाननि से खालारनि ओ सानसे आगोलखौ जोंना मोसौनि बैसागु होननानै फालिनाय जायो बे सानखालि जोंना फुङाव मोसौखौ ओ गलियावनो बायदिसिना ओ लाव फान्थाव थाराय दिग्लि गुथि एफोरबायदि होनानै जोंना सारनानै हांगार फथा फोननानै जोंना न'निनो हाखर बा खाथिनि दैसाफोराव थुखैनानै फोथाराव हैनाय जायो ओ बिनि उनाव बैसागुनि से दानखौ जोंना मानसिनि बैसागु होननानै ओ फालिनाय जायो बे सानखालि जोंना मानसिनि बैसागुखालि जोंनि ओनसोलाव ओ उन्दैफोरा गेदेरखौ सनमान होयो गेदेरा उन्दैखौ मान बावो बेफोरबायदि खुंनाय जायो आरो बैसागुनि से दानखौ ओ सानखौ बिनि उनाव नाव नै खालारनिफ्राय स्नि सानसिम जोंना जोंनि ओनसोलाव ओ गासैबो गथ' गथायाइ आदा बाजै आदै मादै गासैबो ज' जानानै ओ मागिनो बा मोसानो रंजानो ओ थाङो आरो ओ न'खर न'खर गासैबो ज' जानानै ओ न'खर न'खर हाबनानै मागिनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावनो बै सागु ओ स्नि सानालासिम मोसाखांनानै बा रंजाखांनानै ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुनि ओ गेजेराव ओ मोनसे ओ थान फुजा होनाय जायो बेखौ गारजा फुजा होननाय जायो जोंनि ओ ओनसोलाव बे गार्जा फुजायावबो जोंना गासैबो उम रायजोनि ज' जानानै ओ इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो बे गार्जा फुजायाव ओ बिनि उनाव जा बैसागुनि नै नै खालारनिफ्राय लानानै स्नि खालारसिम ओ मोसानानै मोननाय ओ जा एसे एनै रां बा माइरं बेफोरजों बे फुजाया जोबनायनि उनाव ओ गामिनि गासैबो ओनसोलनि गासैबो ओ गथ' गथाय बा सेंग्रा सिख ख्ला आदा बाजै आदै मादै गासैबो ज' जानानै माने ओंखाम जालायो आरो उम बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ खुंनाय जायो बिनि उनाव ओ जोब बैसागु दाननि ओ जोबनोसैयाव जो गामि जोंनि ओनसोलाव ओरै मोनसे हारिमु लाखिनाय जायो जेराव गथ'फोरनि ओ रोंगौथिखौबो ओ नायनो थाखाय सुनायनो थाखाय बेयाव बादायलायनाय ओ मोनसे आ आयदा लानाय जायो आरो ओ बेयाव बा रोजाबग्रा ओ बा मोसाग्रा बेफोरबायदि लाबोनानै ओ बैसागुखौ बिदाय होनाय जायो उम बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बै सागुखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां आरो आगोलो बैसागोखौ खुङोमोन होनबा से ओ से दानखौनो खुंजोबोमोन मानसिनि बैसागु मोसौनि बैसागु सैमानि बैसागु अमानि बैसागु मुं होनानै खुङोमोन होननायखौ जोङो मिथिना मोनदों आरो नोंथां ओ खोनानो मोनदों नाथाय दानि जुगाव बैसागखौ बेफोरबायदि मुं होनोनानै खुंनायखौ नुनो मोनला दा दङ मा ओ मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बेखिनि खौल' नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ नोंथां अ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननियावहाय बै बैसागु मोसानायावहाय बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय बा बिदि आर'नाइ फास्राफोरखौ माबायदिहाय गाननायखौ नुनो मोनो बा माबायदिहाय गाजा गोमजायै रंजाहोयो
अ जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागु दानाव ओ मोसानो बा रंजानो थांनाय समाव हिन्जावफोरा उम गावनो दानाय ओ लांगा दख'ना जायखौ बुङो जों निनो ओ। गुबै खसाब लांगा ओ बेखौ गावनि आखाइजोंनो दानाय ओ गोमो गाबनि गाननायखौ बांसिनखौनो नुनो मोनो आरो बिनि उनाव आर'नाइ जायखौ बुङो जोंनिनो ओ गुबै फास्रा ओ बेयाव दङ हाजो आगर बेखौ जोङो लानानै बैसागुआव रंजानो थाङो गासैबो बेनि उनाव ओ हौवाफोरा ओ गामसा गानो ओम। मोदोमाव फास्रा लायो। हिन्जावफोरा गाव दानाय गोमो गाबनि ओ दख'ना लांगा बेजों लोगोसे जान्जियाव खायो आर'नाइ गोदोनायाव लायो रेगे रेगां फास्रा ओ बे फोरबायदि लानानै मोसानो थाङो रंजानो थाङो आरो लोगोसेनो खाम ज था सिफुं गंगोना साबस्रिं बेफोरखौ लानानै ओ गामि गाम बल। खर न'खर रंजानो थांनायखौ जोंनि ओ सोलाव दासिमबो ओ नु-नुनो मोनो आरो गोदो आबै आबौमोननि दिनावबो बेफोरबायदिनो गासैबो ज' जानानै जोंनि ओनसोलाव रंजायोमोन ओ बेफोरबायदिनो दासिमबो नुनो मोनबाय थायो आ रो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि ज' ज' रंजानाय ओ फालिनायखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि रंजानायखौ होनब्लाथ' ओ रंजायो ओ र' जोंनि ओनसोलावबो रंजायो नोंसोरनिखि होननाय बायदिनो माने बेबायदिनो रंजायो आरो जोङो रंजानो थांनो गोनां बाहाय ओ जोङो से ओ खालार खालिथ' मोसा ओ मोसानो थांनाय जायाना बेनिफ्राय नै खालार खालिसो मोसानो ओंखारो से खालार खालि जोंना गिदिर उन्दै जेनेबा बिदिनो ओ मान होनाय मान बावनाय बे फोरबायदिया थायो नालाय ओम बेफोरबायदिया से खालार खालि थायो ओमफ्राय हाय जोंना ओ नै खालारनिफ्रायसो मोसानो मोनो बेनिफ्राय नै खालार खालि मोसानो थाङोब्ला जोंना ओ जोंनि दोरोङारि ओ दाम नाय आगजुफोरखौ लाफानानै थाङो बे आगजुफोरखौ लाफानानै ओ नांगौ थायो नालाय ओ लोगोआव गोनांथि जायो बे दामग्रा ओ गैयाब्ला बोरैहाय रंजाहैगोन ओ माने ओ अं खुसिबो जाया। गोसोआव रंजानायबो मोना बेफोरखौ दामब्लासो माने गोसोआव रंजानाय फैयो बा मोसानो गोसो जानानै फैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ जोंनिया ओ आगजु दामग्राफोरखौ जोंनि दोङारि दामग्राफोरखौ लानानैहाय ओ मोसाहैयो आरो गुबुन गुबुन उम जायगायावहाय ओ खाथि खालानि ओ जायगायावहाय ओ मोसाहैयो बिदिनो ओमफ्रायहाय जोंनाथ' मोसानो थांनो थाखायथ' गाननाय जोमनायनिबोथ' गोनांथि जायो। बै गाननाय जोमनायखौ जोंना उम ओ जोंनि दोरोङारि ओ आर'नाइ फास्रा ओ बिदिनो आर'नाइ जान्जियाव खानानै ओ गामि गामि बा ओ खाथि खालानि गामिफोराव रंजाहैनायखौ नुनो मोनो आरो हौवाफोरनि ओ हौवाफोराबोहाय ओ हौवाफोराबो गामसा आर'नाइ बिदिनो लानानैहाय फावरि खानानैहाय ओ जानजि खानानै गोदोनायाव आर'नाइ लानानै ओ मोसानो थांनायखौ ओ नुनो मोनो। गोदोनि दिन बायदिनो दाबो ओ दङ जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि रंजानाया। ओ। बिदिब्ला नोंथां। ओ दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा?